औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां जोंहा दिनै मोनसे जोबोद मोजां जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संदों, दा जोङो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय बा ओंख्रिफोरनि सायावनो सावरायनिसै नामा नोंथां? औ दे अब्ला नोंथां नोंथाङा जागायजेननो हागोनना? हागोन नोंथां। औ दे अब्ला। औ दा नोंथां जोंहाथ' जेन'बा जोंनि दोरोङारि बिराद ओं बो दङ। उम जायखौ जोङो रायज्लायबाबो रायज्लायख'नो हाया जों बुंनो हायो दा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ दोरोंआरि उम- उम जेरै अनला दङ अनला दाउ दङ जोंहा जोंहा बिदिनो नारजि दङ नारजि अमा बिदिनो जोंहा नाफामफोर दङ दा आं नोंथांनो माखासेखौ जेनेबा मोनसे खौनो फोरमायनोसै आङो नोंथाङाबो आंनो मोनसे फोरमायलांबानो जाबाय। दा आं नोंथांनो जेन'बा नार्जिखौनो फोर- फोरमायग्रोनोसै जोंहा नारजि होनोब्ला जोंहा बेनि गुबै जेन'बा जोंनो जोंनि सालायाव मोनदांनाया बे गोखा ओंख्रि जायो आरो। दा जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा जोंहा जोंनि ओनसोलाव दा बायदियाव फाथो आबाद मावो आरो दा जोंहा फाथो आबादखौ जोङो बांसिनानो मानि थाखाय मावो होमबा जोंहा दुरुंफोरखौ जोङो ओ औ दुरुंथ' नङा औ दुरुं बानायनो थाखाय बा जोङो बेनि फाथोनि बिगुरखौ जोङो दैयाव सोमनानै ओ बिगुरखौ खुनानै जोङो दुरुं बानायनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जों फाथो आबादखौ मावो दा जोंहा बै बिलाइआ जेबो खामानि गैया बेनिखायनो बे बिलाइखौ जोङो मा खालामो बे बिलाइखौ जोंनि बर'फोरा खानानै बस्थानैसो खाबासो जोंहा बेयो आदा बस्था ओंखारखायो फोरानोबा मा बिलाइ बुस्थुआ रानबाथाय जोंहा गेस्रेम जायो बेनिखायनो जोङो बुर्जा खानानै जो जों बेखौ सानदुंआव फोरानो आरो प्लास्टिकआव बा दाराफ्राव जोङो फोराननानै जों बेखौ बस्थायाव सोनानै जोङो ओंखाम संग्राफ्राव खागदावनानै दोनो‌‌ आरो मानो होनना बुङोबा जोंहा ओ ओंखाम संग्रायाव जेब्लायबो उखुनदै खुबाय थानाय नालाय बेयाव बे बिलाइफोरा थाबैनो गाज्रि जाया। जायनि थाखाय जोङो बेखौ ओंखाम संग्रा उम बेफ्रावबो जोङो खागदावनानै दोनो। दा बिदिनो ओ जोङो ओ नार्जिखौ बोरै सङो होमबा जोङो गिबियावनो नारजिखौ जोङो मा खालामो दैयाव सोमग्रोनांगौ आरो बै फाथो बिलाइ गोरानखौ, थौफ्राव बा जोङो बरथनफ्राव जोङो दैयाव सोमनानै लानांगौ एसे गुरै जानायनि दा गुरै जायोबा जोंहा बिनि ओ बिलाइआवफोरथ' गेजेराव एसे रोदाफोर बायदि दङ बेखौ जोङो एसे बोखानानै गारखानांगौ आरो मानो होनना बुंबा जोङो बे रोदाफोरजोंनो‌ दायरेक्ट रुयोबा जोंहा सानायाव‌‌ बा खौ गारनायाव बा जानायावबो जोंहा एसे उसुबिदा मोनो। दा बिदिनो जोङो गुरै जायोब्ला जोङो बे ओ बिलाइनि गेजेराव थानाय माखासे रोदा बा बेजेफोरखौ जोङो गारग्रोदो, गारनानै जोङो बेखौ डाइरेक्ट रुदो आरो दैयाव अरजों रुदो रुनानै एसे खारै होफानांगौ बेयाव होमबा बांसिन मोजां गेब्लेयो, दा बिदिनो रुनानै जोङो बेखौ सानांगौ आरो जोंहा सा दङ जेखौ जोङो सागन बुङो बे सागनखौ जोंनि बर'फ्रा माबाजों बानायो जेन'बा आलु ओंख्रिफोर सानो बा बिदिनो गथा गथा ओंख्रिफोरबो सानो थाखाय जोङो बानायो आरो औवाजों जोङो औवाखौ दाननानै बिदिनो ओ बिनि बिजौआव जोङो गन मोनब्रैसो सोनांगौ आरो ओमफाय बेदि गोजौआव साबाय थानांगौ आखाइजों, दा बिदिनो सादो साबाय थायोबा उम बेयो गेब्लेखागोन आरो आराम गेब्लेबाथाय ओ जोङो बे नारजि रुयबा रुयबाथाय जोंहा बे मा खामनांगौ बिनि उनाव जोंहाथ' अमा नङा जाखाया नारजिखौ बांसिन मानो होनना बुङोब्ला अमाजों ओ मिलौनाय मोनोबा ओ गोथाव खालामो आरो ओंख्रिखौ आरो जोंनि बरफ्राथ' अमाजों जोबोद सोमोन्दो दंखायो अमा नङाबानो जोंना जेबो जानायानो जाखाया। दा बेनि उनाव जोङो अमाफोरखौ मोजां एवदो आरो अमा बेदरखौ जोङो मेजेमखौ बांसिन जायो, मानो होनना बुङोब्ला नारजि ओंख्रिजों मेजेमा मिलौ होयो। दा बिदिनो जोङो मेजेमखौ गलि जासे मोजां एवदो मोदोम फोर एसे दोनदो सोरबा सोरबा बेदरबो अरनो लुुबैयो नालाय दा मोजाङै संख्रि बानलु हालदै मस्ला मस्लि नों मा मा मस्लाफोर जायो न'आव मोनो न नव मोननाय बिदिनो बायहेरायाव मोननाय बेफोरबायदिखौ होदो आरो होनानै जेब्ला अमाया फ्राम फ्राम आराम जायो होमब्ला जोङो बेयाव मा खालामनांगौ बै जो रुनानै लानाय साग्लिनानै लानाय नारजिखौ जोङो ओ लखब हरना होदो जेरै जोङो दालिफोरखौ समबार होयो ना रुनानै सारायाव समबार होयो बेबायदिनो जोंबो बेखौ समबार होदो आरो दा बिदिनो ओ दै ओ दै दैजों आराम दै एसे होदो दो नोङो नोंथाङा बेसेबां बिबांनि लाखिनो ओंख्रिखौ बेसे होदो आरो दा बिदिनो गोदौ होदो गोबाव गोदो होनानै एसे थाव संख्रि बानलु औ गासिबो मिलायजोबखाबाय नालाय दा नोंथाङा बेयाव संख्रि ख्रि बख खारैखौ साखिनांसिगौ आरो दा नोंथाङा बेयाव ओ खारैफोरखौ उम होननानै नोंथाङा जेनबा जानाय बायदि मोनबाथाय नोंथाङा बेखौ बोखांनो हाबाय आरो ओंख्रिया मोनबाय दा बिदिनो ओ जोंना नारजि ओंख्रियाथ गोखा दा जों बिदिनो नारजि नारजि ओंख्रिखौ संनो हायो आरो जोंहा नारजि ओंख्रि बा नारजिजों जोंहा ओरैबायदि जोंनि बर'फोरा फोथायनाय दङ जेनबा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियावनो मानसि थैयोबा बा जोंनि बाय बाहागियालाय सोरबा थैयोब्ला जोंथ‌ मानसि खौ गोथैसालियाव सावनो लाङो दा बै सावनो लांनायाव मा जायो जोङो गोथै थैजों सोमोन्दो नागारनो थाखाय जोङो मोनसे बेयाव माखासे फालिनाय दं आरो दा जोङो दैसा जिङाव दैसायाव दुगैनानै दुगैखां लोबखां जोङो नारजिखौ अरगारबोयो आरो दा बे नारजि अरगारनाय बेयाव बिनि आन्दोआव मा दङ जोंहा नार्जि अरगारोबालायनो बै थैनायजों जों मानसि सोमोन्दो थाला दा बेनिखायनो उम जोंहा मा बे नारजि ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ जोंनि ओ ब बाय बाहागिफोर बा आलासि खुरमाफोर ओंख्रि ओ आलासि खुरमाफोर मा जोंनाव आलासि जाफैयोना जोंथ' जोंबो आलासि जाहैयो बिदि आलासि जाफैलायबा जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ सङानो मानो होनना बुङोब्ला नारजि ओंख्रिया नारजि बिलाइखौथ जोङो ओ गोैथै फोरजों सोमोन्दो गारनो सो बाहायनाय जायो नालाय दा बेनिखायनो नारजि ओख्रिखौ जोङो जोंनि बाय बाहागिफोर खुरमा फैबा जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहो लाया दा बिनि सिगां जोंहा फोथायनाय दं जेनबा जोङो नारजि ओंख्रिखौ सङोबा जोंहा बै आलासि जोंबा बै खुरमाजों जोंहा ओ जोंनि सोमोन्दोआ गाज्रि जागोनदां गाज्रि जागोन खोमा बा जोंनि गेजेराव ओ जेबो सोमोन्दो इयुनाव थानाय नङा दां बिदिखौ फोथायनानै बिदिखौ साननानै बा जों नों आं नोंथां नों आं मोनहा माने जोङो नारजि ओंख्रिखौ सङा आरो ना आलासि फैबा दा जों आंबो नुखायाखै संनाय जेनबा आलासि फोरनो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोनाय आंबो बारा नुबाङाखै जोंनि गेजेराव दा जोङो बेखौ फोथायो आरो बे फोथायनाया जोंनि ओ हारिया थागोन जेब्लासिम हारिया थागोन थांनानै थागोन बा जोंनि बर'फ्रा जेब्लासिम थांनानै थागोन बियो सोलिलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो दा बिदिनो जोंनि गेजेराव बोथ गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रि दं आं दा नोंथांनो नारजि ओंख्रिखौ फोरमायनाहो दा नोंथाङाबो नोंथां मिथिनाय माखासे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ
मारै मारै सङो बेनि गोथावफ्रा माबायदि बेखौ फोरमायना होदो आरो औ जागोन नोंथां ओह गिबियाव आङो नोंथाङा जि फोरमायलांबाय बिनि थाखाय नोंथांनि सिम ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ नोंथांनि बायदिनो आंबो ओरैनो ब बर'नि दोरोङारि ओंख्रै जेरै जों बुंनो हायो नाफाम ओ आं बेनि बागै ओ नोंथांनिसिम ओ फोरमायहरनो सानबाय आरो जि नाफामखौ जों माबोरै बानायनाय जायो माबोरै संनाय जायो गिबि जोङो नाफाम मोनोब्ला बे नाफामाथ' बर'नि दोरोङारि ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे एंगारायो ओंख्रि बेखौ जों बोरै बानायो होमब्ला जोंङो बेयाव नाफामखौ मा खालामग्रोनांगौ ओ बानायनो थाखाय जों गिबियाव ना लाग्र ग्रो नांगौ ओ नाखौ मा बायदि लानांगोन नोंथाङा नाखौ ओ बाला बाथिया ना बा नास्राय नास्राय फिसा ना बेफोरखौ लायोब्ला मोजां जायो मानोना बेफोरो जानायावबो गोथावसिन आरो बेहा मा होनो ओ जेनेबा बाजार नि ओ नाफोरखौ बायनानै देयोब्ला बेफोराव माखासे जोङो बाला ख्रेब ख्रेब बिदि मोनजानायखौ जों मोनो आरो मानोना बै बाजाराव बायनाय नाफोराव खर'आव बाला थायो हा थायो आरो नाथाय बे बालाबोथियाफोराव नास्रायफोराव बिदि हा थानायखौ जों नुनो मोना आरो बेयो ओ नोंनि न'आवनो फोराननाय जायोब्ला साबसिन जायो बिदिनो जों ना गोरानखौ लाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव मा खालामनांगोन ना गोरानखौ उवालफोराव मोजाङै देनो नांगोन बे देनाय समाव नोंथाङा ओ जोङो जि थास दुदालि बा थास बिसं बेखौ बै देनाय समाव नोंथाङा होफा नांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा मा खालामनांगोन फानलु होफानांगोन ओ सामब्राम होफानांगोन सामब्राम गुफुरबो होयोब्ला मोजां जायो बिदिनो मोजाङै देनांगोन आरो ओ देखांनायनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै गुन्द्रा बा गेब्लेजोबो ओ बियो गेब्लेजोबोब्ला नोंथाङा बेखौ मा दोननो थाखाय मोनसे जिराद लाहार फाहार खालाम ओ जायखौ जोङो औवानि हासुङाव दोनोब्ला साबसिन जायो आरो बिदिनो जायगा लायै जाया जायगा बेखौ जोङो बयामफोरावबो दोननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो औवानि हासुङाव दोनोब्ला नोंथाङा गिबियाव औवानि हासुंखौ मोजाङै बा दाननानै लानो नांगोन औवानि हासुंआ ओरैबायदि जानांगोन जे फारसेखैजाय गुदुं गोनां आरो फारसेखैजाय होथेनाय जानां गोन बा गानथि गोनां जानांगोन ओ बिदिनो नोंथाङा औवाखौ मोजाङै सैदो सिं सा मोजाङै सुनानै लादो सुखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ जि नाफाम देनानै लाबाय बा गेब्लेनाय नाफामखौ नोंथाङा बेयाव हासुङाव मोजाङै नारसो नारसो ओ सोनानै लानांगोन आरो नोंथाङा औवाखौ औवा माखालखौ लायोबा मोजांसिन जायो मानोना बिनि जि फर बा बिनि ओ गान्थिया गोजा गोजान गोजान जायो बिदि आरो बिदिनो नोंथाङा बेखौ थुसो थुसो लाबाय थुसोनानै लाखांनायनि उनाव बेयाव नोंथाङा बार हाबहोनो नाङा बारहाबोबाथाय जोंहा बे मा होनो नाफामा मैखुन खुङोबा गाज्रि जायो बेखायनो बेयाव बार हाबहोनो नाङा बारखौ माबोरै हमथानो हायो होमब्ला गिबियाव नोंथाङा जि ओ बारखौ होबथानो थाखाय थालिर बिलाइखौ ओ मोननै मोनथाम बिदिनो जाबनानै बे हासुं मोजाङै होथेनांगोन होथेनायनि उनाव बै हा ओ थालिर बिलाइखौ हासुंजों मोजां मोजाङै खाथेनांगोन आरो जाहाथे बेयाव बार हाबनो हायै बायदि बिदि खाथेखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा जि थालिर बिलाइनि सायाव हाजों लिरथेनांगोन आरो हाजों मोजां लिर थे बार हाबनो हायै बायदि बिदिनो लिरथेखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ जा जे गोदोनि जोंनि नआथ इन्जुरनि न'आनो जायोमोन नालाय बांसिनो बिदिनो बि ओ बिदिनो नों नोंथांआ बि ओ न' खना खनायाव बे नाफामनि हासुंखौ दोननो नांगोन आरो मानोना ओ बै नखना खनाया गुसुैयै थाबाय थायो आरो बिदि नाफाम जे हासुं बेखौ गरमाव दोनोब्ला माने बे थाब गाज्रि जायो आरो माने मैखुन फोर बेरनो नागिरो बेनिखायनो गुसु जायगायाव दोनोब्ला मोजांसिन जायो बिदिनो दोनै दोन नै नोंथाङा बेखौ ब्रै बा दान उनाव नोंथाङा बेखौ जाजानाय महराव मोन मोननो हागोन आरो ओ बिदिनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ खुगा खुगा सोलिबोबाय दङ जि जाय न'खराव नाफाम ओंख्रि सङो बै न'खराव औ माने ओ नाफाम संदों हो नानै बयबो मानसिफ्रानो जेनेबा खाथि खालानि मानसिफ्रानो मिथिजोबो होननानै जों ओ खुगा खुगा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो आरो बे सैथोबो जेब्ला नोङो नाफामखौ ओम हासुंनिफ्राय बरननानै जेब्ला संगोन सङोब्ला बिनि मोदोमनाया गासै न' नोंनि न' सेर सेराव गोसारजोबगोन नोंनि लामाफोराव गोसारगोन ओ बिदियाव नोंसानि न'नि खाथिनि सुबुंफ्रा मिथिगोन लामानि थांलाय फैलाय सुबुंफ्रा नोंस्रा नाफाम संदों होननानै गासिबो ओ मिथिजोबगोन आरो बिदिनो जों नाफ फामखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो सोरबा बायदिया नाफामखौ रोसिबो जायो सोरबा बायदिया ओ थास बिथरि बिजोंबो जायो थास उम बिथरि गोरलै गोरलै जो जों ओ जेरै जोङो बुंनो हायो गिबियाव था थास बिथरिखौ खाना नै लाग्रोबाय बिनि उनाव ओ थास बिथ'रिखौ मोजाङै सारायाव एवनानै लाबाय एवनानै बि गेब्लेयोब्ला गेब्लेखांनायनि उनाव नोंथाङा जि नाफाम बेखौ आरामै होनानै होदो आरो ओ उम बिदि होखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै मोननैजों ओम गेब्लेहोदो गेब्लेहोखांनाय नि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै जानो हागोन आरो बिदिनो ओ जोङो नाफामखौ उम बाज जारफोरावबो बायनानै मोनो आरो नोंबो उम बानायनानै बाजारफोराव बेफार फालांगि खालामनो हा गोन आरो दाथ जोंहा उम नुनो मोनबाय जे नाफामनि बेसेना उम गोबां जायो उम जेनेबा बेफोर उम जानला मोनला मोननाय बेसेन नङा नालाय बेखायनो बियो दामा गोबां जायो आरो बिदिनो जोंङो उम गोबां बर नखरफ्रावनो गोदो बा उम गोदोनि समफोराव ओ नाफाम बानायनानै ओ मा होनो बेखौ उम जाहो आलासिफोरनो जाहोहरनाय बा उम आलासिफोरनो आलास सि जानो थांङोब्ला उम हरफानाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोन दों आरो ओ बिदिनो जोंङो बाजारावबो फाननायखौ नुनो मोनदों ओ नोंथाङाबो ओ दैज्लां दाथ दैज्लां बोथोर नाफोर मोनोब्ला नाफोरखौ फोराननानै मोजांङै ओ देनानै हासुंफोराव सोनानै दोनोब्ला मोजां जागोन आरो ओ जोबोद गोथाव जायो नाफामा जानो। आंङो नोंथां